गां
अ खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों
आंनि मिनिनायखौ मोजाङैनो खोनाहैदोंबा नों
औ मोजां खोना फैदों
दा होमब्ला नोंथाङा दायो मा खालामनानै दंथ'यो
अ दा नोंथां आं ओरैनो जिरायना दंथ'योमोन ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंबो दायो ओरैनो मा होनगोन जिरायनानै दंथ'यो दान्दि सम जाखांबायबा नोंथाङा मोनानि
अ आं ओंखाम जाथ'खै दस' बरथमान
आंबो दायो जानो सम जाथ'वाखै नालाय दायो ओरैनो दंथ'यो जाथ'वाखै आंबो नोंथांमोननिथिं दा बोथोरा मोजाङैनो दंबा
बोथोराथ' बाखि मोजाङानो ओमफ्राय गरम बिराद गरम जादों आरो नोंथां मिथिंलाय
जोंनिथिंजायबो बोथोरा एसे अखा हानो थाखाय मा होनो अखा खोरोमगासिनो
औ औ
औ' होमब्ला नोंथां आं गुबै खोथायाव फैनोसै बे आंनि गुबै कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मा होनगोन दायो जोंना मोब्लिब फैबायना थ गोदोनि समाव मोब्लिब गैयिनि जाहोनाव जाहोनाव मानसिफोरा बोरै थायो मोन आरो दानि दिनाव मानसिफोरा बोरै थाबोनो हमखो बेखौ नोंथाङा एसे गुवारैनो सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन गोबांखौ आं माने मोनथियाब्लाबो बा हायाब्लाबो आं माने जा इसे मिथिगौ बा मिथिनाय दं बेखौ आं माने फोरमायनो हागोन आरो ओरै गोदोनि आरो दानि बुंनो थाङोब्ला गोदो थ' जोंहा मोब्लिब गैयामोन नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा साथि लगायोमोन नङा होमबा साथि जेरै जोङो खिरासिन सिनजों माने खुन्दुंजों माने जों साथिसो लगायना लायोमोन आरो जेरै जोंबो मोनबोदों बा आबै आबौमोनाथ' गोदोनिखौथ' खोन्थाखायो नंङा होमबा
औ
जोंहा बेबायदिनो माने गरम बोथोरबाबो जोंहा माने माने बेबायदि दानि बायदि जों माने जेनेबा फेन बेफोरबायदि माने सोलिनो हायाखैमोन आरोखि
औ औ
गोदोनियाथ' बेनो ओमफ्राय दाथ' दानि जुगावथ' जोंहा मा होनो जोंहा टिभिबो बो नुयो
ओरै जोंहा फेन बा दानि जुगावनो जोंहा ओ टट' बो होनना टट' गारिबो होनना मिथियो बा बे फ्लि गारि होननानैबो मोनथिनो मोनो बेफोरखौ जों बेजोंनो बा मोब्लिबजों जोंङो माने चारस होनाय जायो नङा होनबा नोंथां जेरै जोंहा सक्टि फोराबो ओंखारनो हमदों बेनिनो जों मबाइल बो सार सोनो हायो बा जों ओंखामबो संनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ नों थाङानो बा आंनिसाय ओ बांद्राय मिथियोब्ला नोंथाङा एसे गुवार रै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओ थ होमबा ओ मोब्लिब होनो बा जोंङो गोदोनि गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय खोनानो मोननाय बायदियोब्ला ओ गोदोनि समावथ' दा जेरै मोब मोब्लिब दङ बा बेफोरबायदि मोब्लिबजों मोननाय सुबिदाफोर ओ बेफोरो गोदोनि समाव गैयामोन ओ बुंनो थांङो ब्ला गोदोनि समाव मा होनगोन ओ गनाव जि खाथुमनानै बेवहाय केरासिन लगायनानै बेवहाय ओ थाव लगायनानै मानगोन अर सावनानै लानाय जायोमोन आरोना
ओ
ओ बिनि उनावहाय जे लासै लासैनो ओ जोंना ओंखारबोनो हमबाय जेरै ओ नोंथाङा होन्नाय बायदि लेम ओंखारबाय बाथि ओंखारबाय त' बेफोराव होनो थाखायबो जोंनो जोंनो केरासिन होननाय नांगौ आरो केरासिनजों लोगोसे जोंनो मा होनगोन दिरुं नांफागौ बेवहाय सनो थाखाय माने अर जलायनो थाखाय आरो थ' बेखौ जोंङो केरासिनखौ होनानै उनावहाय जे केेरासिनखौ एसे जियाव होफानानै जोंङो बेखौ सावनाय जायो। थ' बेबायदियैनो जोंना ओ अरा मा होनगोन ओंखारदों आरो ना जेनेबा जों खोमसिनिफ्राय स्रां लाबोनो थाखाय ओंखारनाय जादों आरो थ' जोंना गो दोनि दिनाव होनोब्ला जोंना फरायनाय फरायनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बे फोरावबो गोबाङानो असुबिदा जायोमोन। ओ फरायनो थाखायबो जोंना खोमसि खोमलायाव नो फरायनांगौ जायोमोन एबा अखाफोरनि स्राङाव जोंङो थानानै फरायनांगौ जायोमोन। ओ बाथि गैयैनि जाहोनाव
औ
बिदिनो आरो ओंखाम संनायफोरावबो मा होनगोन अर फोरखौनो लानानै ओ ओंख्रि सं नायाव नायनांगौ गोनां जायोमोन आरोना दिखोनानै ओ थ' बि दिनो जोंङो दानि जुगखौ होनोब्ला जोंना मा होनगोन गोबाङानो सोलायबोबाय जेरै मोब्लिबाबो लासै लासै ओंखारबाय जेरै बुंनो थांङो ब्ला जोंना मोब्लिबा दैजों बानायजानाय होनजायो आरो ना दैजों ओंखारबोनाय ओ मोब्लिबा बांसिनानो दै दैनि गोनांथि जायो मोब्लिबनि थाखाय
औ
त' दानि जुगाव जोङो मोब्लिबजों बुंनो थाङोबा ओ न' लुनो हायो। ओ दंफांफोर बा औवाफोर हास'नो बा हाखावनो थाखाय जोंनो माहोनगोन मेसिनखौ सालायनो थाखाय जोंनो मोब्लिबनि गोनांथि जायो आरो दानि सिगांसो नोंथाङा होननाय बायदियैनो जोंना दानि जुगाव बेटारिनि रिक्सा होननाय मोनसे सोमजिबाय आरोना एबा जोंनि मानसियानो बानायनाय टेक्नल'जिजों माने सोमजिनाय। आरोना बेयो थ' बेखौबो जोंनो चार्ज होनो थाखाय बा मबाइलफोरखौबो चार्ज होनो थाखाय जोंनो मोब्लिबनि गोनां थि जायो। थ मोब्लिब नङाबा जोंनो जेबो खामानिखौनो मावनो हाया होननाय जानो हमबाय आरो ना दानि समाव आरो बुंनो थाङोब्ला जोंना आ फरायसालिफोराव बा न'फोराव जोंना मागोन मालाबा समाव मा एल बिल्डिं जाजोब्बाय ना लाय द फरायसालिया माखासेया खोमसि जायो क्लास रुमफोरा अबावबा अबावबा खथाफोरा थ' बिनि थाखाय जोंना मोब्लिबनि गोनांथि जायो थ बेवहायबो मोब्लिबनि सुबिदा फैबाय आरो मोनायावहाय जोंनो ओ लामा सामा थाबायनो थाखायबो जोंनो मोनसे थरस होननाय दं बेबो जोंना मागोन मोब्लिबनि जेरैसो ओंखारनाय जेनेबा मोब्लिब जोंसो बानाय जानाय नालाय टेक्नलजिजों स' बेबो मोब्लिबनि दारैनो फैनाय आरो ना थ' बेबायदियैनो दाजानाय आरो बेबो द' मोब्लिबजों जोङो सुबिदा मोननाय होनोब्ला जोंना लेखा फरायनाय बा ओ माबा मोनसे खामानि मावनाय जानाय लोंनायानो जाया मानो माबा ओ जिरायनानै सावरायनायानो जाया मानो जोंना लाइननि गोनांथि जायो थ' बे सुबिदायाबो फैबाय आरो
औ
थ' जोंना गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि सुबिदाया गैयामोन आरो गारि मथर मटर फोरबो बुंनो थाङोबा जोंना गारि मथराबो टेक्न'ल'जिजों बानायजानाय नालाय थ' गोदोनि समाव बियो गैयामोन ओ थ' लासै लासैसो दौ जौगाबोनो हमदोंना बियो थ' बिनि थाखायनो जोंना मोब्लिबा बेबायदि गोनांथि आरोना बुंनो थाङोब्ला थ' आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला मोबि मोब्लिबजों गोबाङानो मा होनगोन खामानिफोरबो मावनो हायो आरो जेरै आ जोङो नुनो मोनोदि गुबुन जायगायाव जोङो दावबायहैनायाव बा थांनायाव जों जोङो नुहैयो लामा सामा माने आ लामायाव ओ लारिन लारिन आरोना खोमसि जायैनि थाखाय एबा माब्लाबाफोर एक्सिडेन्ट बा माबा मोनसे खहा जायैनि थाखाय जोंनो मोब्लिबनि सुबिदा होना होबाय आरोना लामायाव जाहाथे जोंना स्रां जायो एबा बा जोङो लामाथिं थाबायनाय बा गारि मतर सालायनायाव जोंना ओ उसुबिदा जाया बिनि थाखायबो मा होनो ओ कारेन्टआ जोंनो गोनांथि आरोना लामा सामायावबो त' बेफोरबायदि सुबिदाया जोंना गोदोनि समाव गैयामोन त' गोदोनि स समाव जोङो बुंनो थाङोबा लेम बा बाथि एबा मा होनगोन आख बेयाव मा होनगोन गनाव जि खानानै बा इदि माबा लानानैसो जोङो दावबायोमोन नालाय लामा सामायाव त' बेफोराव जोंना ज जो गोबावानो खहा जायोमोन होनो आरोना बुंनो थाङोब्ला जिब जुनार बायदिसिना इदि ओंखारनायनि जाहोनाव जोंना गोबाङानो खहा जायोमोन
औ।
त बिदिनो आं बुंनो सानदों मानगोन कारेन्टनि जेरैहाय जाय जोंना गोबां दाव गाबोदों आरो दावगाबोनो हमबावदों लासै लासैनो आरो जौगालांबावगोनबो आंनि साननायाव माने आंनि खोनानायाव नुनायावबा बे फोरबायदि दावगाबोदों बा जौगादों आरो। अ त' होमब्ला नोंथांनाव आङो मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों। त जोंना कारेन्टजों जोङो मा मा बानायनो हायो बा मा मा सुबिदा दङ बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
बेखौथ' आं बारा बुंनो हानाय नङा नोंथां। अ जेरै आं बा नोंथाङानो मोनथिगौबा एसे आंनो गुवारै सावरायना होनो हाफिनगोन नामा?
गोनन्दै मानो हाया जानो अ त' आं माने नोंथांनाव सोंथि सोंनाय बायदिब्ला आं फिननायखौ होफिनसै थ' जोङो मोब्लिबजों जेरै ओ गोबां मानगोन खामानि मावनो हादों बा मुवा बेसादफोर बानायनो हादों ओ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला मटर गारि ओ कारेन्टजों संनाय ओंखाम बा मा होनगोन मोब्लिब बाल्ब ओ एबा मा होनगोन जोंना ओरै ओ टर्स थाहैबाय बेफोरखौबो जोंना मोब्लिबनि दारैनो बानायनाय बा मोब्लिबजोंनो बानायजानाय मुवा बेसाद आरोना बे फोरो त बे बेफोरजों जोङो गोबां खामानि फैयो बेफोर माने मुवा बेसादफोरा जेरै गारिया ओ गारिया जाहैबाय जोंना दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायहैनो थाखाय जोङो बेखौ बाहायो। ओ थ गोजान जायोना थ' बिनि थाखाय थाबायनानै थांनाया असुबिदाया खम जायो थ' बिनि थाखाय जोंना मथर गारिजों थांबा थाब सहैयो नालाय थ' बिनि थाखायबो ओ बियो जोंनो हेफाजाब होयो आरो। त आरो बुंनो थाङोबा कारेन्टनि ओंखामा कारेन्टनि ओंखाम संग्राया जाहैबाय आ जोंना गोदोनि दिनावथ' अराव सङोमोन ना आरो दानि जुगाव बुंनो थाङोबा गेसावबो सङो त बेफोरनिख्रुइ मा होनगोन दायो एसे देभेलप जानाय सम नालाय थ' बे कारेन्टनि ओंखाम संनायाबो ओंखारबोबाय थ' बिदिनो जोङो ओंखामबो संजानो हायो बेवहाय जोंनो मा होनगोन उखैनाय आदार उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय थ' आरो जोंना टर्सआ जाहैबाय जोंना गुबुन जायगायाव माने दावबायनाय समाव बा थाबायनाय समाव जोङो खोमसिनिफ्राय स्रां लाबोनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो थ बेखिनियानो नोंथां।
नोंथां जोंना समाबो जाबोबायमोन थ' नोंथांजों आङो रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय बा गोजोननाय बावहरनाय थाबाय नों
औ आंनिसिमबो
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां